नोंथां आं नोंथांजों एसे जोंनि दैनि सोमोन्दै। एसे रायजलायनो सानदोंमोन दैया जोंनि जिउआव मानो गोनां बेनि थाखाय। बे सोमोन्दै रायलायनो सानदोंमोन आरो ना।
औ रायलायनो हागोन दे।
औ हागोन।
लाागोन ना नोंथा?
हेल'।
औ हागोन ना नोंथां? औ होमबा आं नोंथां निसिमसे फोरमायलांनोसै औ दैया जोंनि थांना थानायनि मोनसे मिथिंगायारि फुंखा होननानै जों मोनथिनो मोनो। दै गैयाबानो जों थांनानै थानो हाया आरोना। बियो गासैबो जिब जुनार मानसि। एबा बिफां लाइफां गासिबोनि थाखायनो दैया गोनांथार। मानो होनना बुङोब्ला बिफां लाइफांनि थाखाय मानो होनना बुङोब्ला ओ दैनि आदार बिफां बिफां लाइफांनि आदार जे जायखौ बिसोरो लायो बेफोरो दैनिफ्रायसो मोनो जिब जुनाराबो दै गैयाबानो थांनानै थानो हाया मानोना बिसोरो आदारफोर जानानै माबा माबायोबा गावसिनि ना मा होनो हजम जानो थाखाय दै दैखौ लोंनांगौ जायो थिग बिदिनो मानसिफ्राबो दै गैयाबानो थांनानै थानो हाया जेरै गावसोरखौ साफाखौ लाखिनो थाखाय एबा मावना दांना जानो थाखाय एबा गावनि देहानि थाखाय दैया बिराद गोनां।
औ।
जोंनि सोलेराव सिक्सटि टु सेभेेनटि पारसेन्टआ दैजों दाजानाय आरो ना। लोंनाय जानाय संनाय खावनाय दुगैनाय साखोन सिखोन बायदि नि थाखाय जोङो दै दैखौ सानफ्रामबो बाहायनाय जायो।
औ।
ओ थोजासे गोग्गो दै लोंनाया जोंनि सोलेरनि थाखायबो बिराद गोबां माबा आरोना गोनां आरो देहानि मैला मुवा फोरखौ बोखारो होननानै जों मोन्थिनो मोनो माने देहानि सिङावबो जे जोंना बेमार माबाफोर दङ बेफोरबो जोंना बांसिन दै लोङोब्ला जोंना मोजां खालामो होनो जेरै अन्थाइफोर उदैफ्राव अन्थाइफोर जानायफ्राबो जोंना दै लोङोब्लाथाय मोजां माबा अन्थाइया बुरजा दै लोङोबाथाय अन्थाइा ओ माबा लाङो गगार लाङो बेबायदि होनो। न्थाया फिसाबा दै बुरजा लोंनानै आरो दै दै लोङोबा दै बुरजा लोङोबा अन्थायाइबो जाया होनो आरोना ओंखायनो दैखौ बुरजा जा लोंनांगौ आरो गोबां देहानि माबा देहानि बेरामफोरखौबो दै लोङोबा फाहामनो हायो। जेरै उदै सानाय फ्राबो दै बुरजा लोङोबा उदैया उदैफ्राबो सागायोबा उदै साया बिदि आरोना माबाफोर जानानै जों दै दै लोङालासेनो थाबाथाय उदैयारा बे बुस्थुफ्रा हजम जायालासे थाना जोंना उदैया सायो एबा जोंना हजम जाया।
औ औ।
आबादारिफोरनि थाखायथ' दैया जोंना बे बिराद माबा गोनांथार। माइ गेहु माइरं माबा मैगं थाइगं फिथाइ सामथाइ गायनो थाखाय आबादारिफोरनि गेजेर आ-आबाद आबादारिफोरा दैनि बाहायथिखौ नुनो मोनो। जेरै माइ गायनो थाखाय जोंना माइ ओ दै अखा गैयाबानो जोंना हालौवनो हाया दुब्लियाव मानोना बे गोरा जानोसै थासै नालाय अखा हाबासो अखा हानानै एसे दै बुरजा जाबासो दुब्लिया एबा हाया गुरै जनानै जों बेखौ हालेौवनो हागोन ट्रेक्टरजों नङाबा नांगोलजों बिदिनो दै गैयाबानो जोंना आबादाबो रज'नो रज'आ आरो ना आरो जाग्रा आदार दिहुनो थाखायबो जोंना खस्थ' जायो मानोना जोंना बे आबादानो रज'ला नालाय आबादानो जाला नालाय जों जाग्राफोरखौ अमफाय मोननो जेनेबा बिफां बिफाङानो दै गैया दै गैयैयाव थाङासैबा जों बे बिफांनिफ्रायसो जों जों ओंखायनो जोङो बिफांफोरनि थाखायबो दैया गोबां गोनांथार आरोोना
औ
दै दै गैयाबानो बिफांफ्राबो थैलांगोन जों मानसिफोराबो माने थांनानै थानो हानाय नङा आरो आरोबाव जिब जुनारफ्राबो थांनानै थानो हानाय नङा आरोोना आरोबाव जोंना दारिमिन होनोब्ला जोंहा बिनि बाहायथियावबो गोबां दैनि न नांगौखौ जों नुनो मोनो दै गैयाबानो जेबो खामानि जाखाया जिब जुनार दावमा दाउसाफोरनि थाखायबो दैया जोबोद गोनांथार जों मानसिफोरबायदिनो बिसोरनो बिसोरबो दै गैयाबा थांना थानो हाया आर ना आरो नाफोर आरो नाफोरा नाफोराथ' दैयावनो थायो होननानै जों मिथिखायो दैनिफ्राय ओंखारबानो बिसोर थैयो बिदि आरोना बेखायनो दैखौनो नाफोरनि न' होननानैबो जोङो बुङो बुहुमाव बुहुमाव सेभेेनटि वान दैजों सानैसेल' जख'दोसे मोजां होननानै जों मोनथिनो मोनो आरोना दैया माखासेफ्रा जेनेबा जोंनि सानफ्रामबो बाहायनो थाखाय एबा लोंनो थाखाय मोजां नङा जोंनि जासट एसेयाल' मोजां होननानै जों जेखौ जों बाहायनो हायो ह लोंनो हायो जों देहा सुनाय एबा दुगैनाय बेफोराव बाहायनो हानायफ जोङो एसेल' आरोना सेभेन्टि वान पारसेन्ट सेभेन्टि वान पारसेन् दै रंबाबो बुहुमाव
मानो होनना बुङोब्ला बोथोर सोलायनाय गुबुंलेख आबहावा दैखौ दैखौ बाहायग्लाबनाय जेरै दुगैनायाव जोङो दुगैनाय एबा मोखां सुनायफ्राव जोङो खायफा टेप एबा मेसिन मेचन दै मेचिनफोरखौ हगारथारनानै दोन ना मानिे दुगै दुगै गांसे एा दुगैबाय थानाय समाव जोङो दैफोरखौ जमा खालामालासेनो बे मेसिननि दैफोरखौनो जोङो मोदोम देहा फुनायफ्राव जोङो दैखौ हगारनानै दोना बिदि जोंना दैया बिदिबा बेर खहा जायो आरोोना जोङो दुगै बे मोदोम फुनायफ्राव जोङो दैफोरखौ एसे बन्द' खालामनानै जेब्ला फुखाङो अब्ला जोङो दैखौ होफिननानै दुगैयोब्ला जोंना दैया बारा बिदिर लस जाया आरोना
औ औ
आरोबाव जोंना जे गंगार दै दङ बेहायबो जोंना बिराद गुबुंले जाबाय मानोना जोंनो फुजा बेफोर होहैयो मानसिफ्रा दुगैहैयो फाब फैनो जायो होननानै आरो जोंना बे खाथियावनो इन्डास्ट्रि दङ मानि माबा जुनारफोरनि बिगुरजों जे लेदार बानायो बिनि इन्डासट्रिनि मैला गुबुंले गासिबोहाय गंगायाव थांजोबोनो ओमफ्राय बिनि थाखायनो गंगानि दैयाबो बिराद गुबुंले जाबाय जों हाजासे जोंनि दैमा जोंनि दैफोरखौहाय मोजां साफा साखोन सिखोन लाखिनांगौ आरो ना मानोना बेफोरनो जोंनि थांना थानायनि मोनसे राहा
उनावहाय जोङो बेफोरखौ लस खालामोब्ला इयुनाव जोंना दैयानो थाहैनाय नङा अब्ला जोंनि जोंनि थाखायनो खस्थ' जागोन बेखायनो आङो नोंथांनिसिम बेखौनो बुंनो सानोखि हाजासे दैखौ बासायनांगौ आरो जोंना माबाफोर टेप एबा मेसिनफ्राव माबाफोर लिकेजफोर दङब्रा दिजों दै गयो एसे गबाबो जेनेबा एसे एसेनोै बुरजा जालाङोना गनाया
औ
ओंखायनो बारा जालाङो बेफोरखौ जोङो बन्द' खालामनांगौ आरो ना एसे टेपफोरजों सिथाबनानै होनांगौ दाखि बियो गगायो आं बेखौनो बुंनो सानो नोंथांनिसिम आरो नोंथाङा म बेफोर बुंनो सानोबा फोरमायनो हागोन आंनि सिगाङाव
औ आङो दा माने आदारनि गोनांथिनि सोमोन्दैसो नोंथांनिसिम एसे सावरायनो सानदों औ हागोन ना बिदिब्ला सावरायनो
औ हागोन
औ दा होनबा बुंनोसै सावरायनोसै आङो। थांनानै थानो थाखाय थाखाय जोंनो आदारनि गोनांथि जायो आदारनिफ्राय जों हाबा हुखा मावनो थाखाय सक्ति मोनो जोंनि देहा दानाय आरो बारायनायाव आदारा हेफाजाब होयो आदारनि अनगायै जायखि जाया जिबा थांनानै थानो हाया जों जानाय जों जानाय आदारफोराव गोबां बिबांनि ओ पुस्थिगोनां मुवा थायो बेफोर पुस्टिगोनां मुवाफोरखौ जामुंनि थादेरसा एबा ओ सुफुं सार जारग्रा सारग्रा मुवा बुंनाय जायो उम आदाराव थानाय जायफोर थादेरसाफोरा देहायाव सक्ति जगायो बेफोरनो जाबाय ओ सरकारा एबा कार्ब'हाइड्रेट आरो मेजेम गोबां सोरखौ गोबां सर्कस थानाय आदारखौ ओ सरर्कस होग्रा आदार बुङो गोबां सो सोलेरारि हाबा मावग्रा सुबुंफोरनो गोबां बिबांनि सरख' सारिनि आदारनि गोनांथि दं मेजेमनिफ्रायबो जों सक्ति मोननो हायो गि थाव माखन बादाम बायदिफोरा जोंनो मेजेम गोन मेजेम होयो माने बिसोरो मेजेम गोनां आदार
औ औ
आदारनि जायफोर थादोरसाफोरा देहा दानाय आरो बारायनायाव हे हेफाजाब होयो बेफोर जाबाय प्रटिन हौवासा हिनजाव फिसाफोरनि थाखाय प्रटिन रोखोमनि आदारा जोबोर गोनां आदारनि जायफोर थादेरसाफोरा बेराम होबथाग्रा हिसाबै हाबा मावो एबा जोंखौ बायदिसिना बेरामनिफ्राय रैखा खालामो बे फोरनो जाबाय आदार आदार जिउ एबा भिटामिन
औ औ
बैफोरनि अनगायैबो जोंनि देहायाव ओ खनि जोंनि देहायाव खनियारि संख्रिनि गोनांथि जायो गोथां मैगं थाइगं फिथाइ सामथायाइ ना बेदर दाउदै संख्रि दाउदै संख्रि गाइखेर बायदिफोराव खनियारि संख्रि थायो ओ बायदि रोखोमनि खनियारि संख्रि जेरै सोर केलसियाम आय'दिन बायदिफोरा देहानि बायदि रोखोम हाबायाव मदद खालामो आदाराव थानाय खनियारि संख्रिया देहायाव थै आरो बेगें दानायाव हेफाजाब खालामो सोलेरनि हप्था सोलेरनि हप्था गोहोआ बारायो दैया सोलेरनि थाखाय जोबोद गोनांथार उम मैगं थाइगं फुगुङाव ओ गुजि जौखोन्दोनिख्रुइ बां गोबांसिन दै थायो बेदरा बेदर नायाव द'जिनिफ्राय दाइनजि जौखोन्दोसिम थायो ओम ओंखाम रुटि सिनि गुर आलु थागुना थालिर बेरेमोदै गम सिरा मुरि खान्थाल गोमोन थाइजौ गोमोन खुसेर बायदि बायदि बेफोरो जाबाय सरका हारिनि आदारफोर बेनिफ्राय प्रटिन हारिनि आदार आदारफोर होनना बुङोब्ला जोंङो जेरै गाइखेर गाइखेर दाखा दाउदै ना बेदर दालि मटर गरसि बुट सबाय बिमा ओ सयाबिन मैखुन बायदि बायदिफोरा प्रटिन होयो जोंनो बेनिफ्राय जोंनो जोम होग्रा आदारफोरा जाहैबाय जेरै थाव घि माखन नारेंखल बेसर बादाम सिबिं मेजेम गोनां बेदर बायदि बायदि बेफोरो बेनिफ्राय भिटामिन एबा खनियारि संख्रि होग्राफोरा जाहैबाय सुमफ्राम गोथां मैगं सुमफ्राम गोथां गोखै आमलााय लेबु हफु सेलेखा थायसुरि ओ गोखा केरेला थालिर थालिर दाउखा खमला फालें मैगं ओ ब्रह्मि मैगं थालिर मैखुन थालिर फस्ला थास' बायदि बायदि बेफोरो जोंनो भिटामिन एबा खनियि संख्रि होयो बा बेफोराव बे भिटामिनफोरा थायो जोंनो देहायाव सानफ्रोमबो गोनां जानाय गासै थादेरसाफोरखौ मोनसे रोखोमनि आदारावनो मोनफुंजोबनो हाया जाय आदाराव सरकरा प्रटिन मेजेम भिटामिन आरो खनियारि संख्रि नांगौ बायदियै मोननाय जायो बैफोर जादों ओ गोरोब आदार गोरोब आदारखौ जोंनि फारफ्रोम बिथिंनि आबहावानिफ्राय मोननो हायो